हेलौ
हेलौ
दे जा
खोनादोंना नोंथां। औ बैसागुनि बागै एसे रायलायसै ना।
ओ दे बु
औ बैसागुआवथ' मा होनगोन जों बर'फ्रा बिराद रंजा खुसि सि मोसायै मुसुरै दैदेन लां है नङा होमबा? बिदाय हरो बैसागुखौ ओमफ्राय नोंसिनिथिं माबायदि ओरैनो बैसागुखौ खुंनाय जायो माने। बेखौ मिथिनो हागोन नामा नोंथां?
बैसागुआथ' नै मै फालिबा सात बिहुआाथ' सातदिनखा। फासाथ' मोसौनिखा। फास खालि मोसौ थुखैनाय जायोना? जेनेबा थाराय थारायलायनाय दिग्लि लिट दिग्लि थ ना मामोन?
औ दिग्लिटि ओफाय लाव फान्थाव ओ
इदिखोनो बुथुमनानै अ' फास बोसौनि नालाय फास बोसोरखो फैबाय नोंसाबो मोसौ दो जेनेबा नोंसाबो थुखैनांगोन। थेव नोंसा नोंसोरलाय सोर थुखैयो मोसौखौलाय? उम
आ
ओ रन बाहाय मा सल' जादों नेटा
हेलौ खोनादोंना?